हेलौ!
उम हेलौ।
हेलौ औ खोनादों? औ।
मा खालामनो नायदों
र' र'
हेलौ।
हालौ।
अ अ। खोनायाखै?
औ खोनाबाय।
अ दाम
आङो दंथ'यो नै ओरैनो दङ जिरायना।
अ फ्रियोनोना नोंथाङा?
मोजां खोनायाखै नोंनिखौ नेटा प्रब्लेम नामा नोंथांना?
अ नेटाथ' दंमोन थिगानो दंमोन ओमफाय मानो खोनायाखै नामा नो
एकदम लल' लाला खोनादों माने एसबां क्लियार खोनायाखै।
अ अ।
औ दायो खोनाबाय नै औ खोनाबाय दे बुंलाय?
अ अ नोंथांआ फ्रि दङो ना?
औ फ्रियानो दङ।
अ अ बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो फन खामदोमोन सावराय जागोन ना?
अ सावरायजागोन दे सावराय
अ अ आं दा नोंथांजों ग्ल'बेेलाइजेसननि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन।
अ आतसा ग्ल'बेलायजेसन ना?
अ औ
औ औ सावराय जागोन।
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ बेनि सोमोन्दै ग्लबेलाइजेसननि सोमोन्दै एसे आंनो माने नोंथाङा मा मिथिगौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ ग्लबेलाइजेसननि ना?
अ औ।
औ ग्लबेेलाइजेसन होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबा? दा आथिखाल जोङो बे जौगालु मुगा नङा होमबा?
ओ
गोदो गोदोनिफ्राय जों आथिखालाव एसे जौगाबाय नङा होमबा दावगाबाय। जोङो बेखौनो बुजिनो हायो आरो ग्लबेलाइजेसननि बेलायाव जोङो जोंनि बर'फोरनि जि माखासे थासारि नायोबा रायजो जानायनि जि माखासे जोङो जिउ राहाफोर थासारि हमना ला जोङो गोदोनि दोरोङारि माखासे मुवा बेसादफोर बाहायबोनाय बा जोंनि जिउ खांनायनि राहा बेफोरखौ नायोबा जोङो गोबां नुनो मोनो आरो ना।
उम उम
जोङो हमना ला आबाद मावनायनि बेलायाव जोङो सावरायनो हायो नङा होमबा?
औ ओ
जोङो गोदो मोसौजों जोङो हाल हालेवनानै आबाद मावोमोन बेबायदिनो नाथ थाय आथिखाल नैबे जौगालु मुगायाव जोङो बैबायदि मोसौजों बा दंफांनि दाननानै मोननाय बै नांगोलजों हालेवनाय बेफोरखौ सोलायनानै जोङो दा मेसिन लेभेलाव फैनानै जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय मोन
अ अ नं
औ बेफोरखौ जोङो सावरायनो हायो ग्लबेलाइजेसनाव आबाद मावनायफोरनि बेलायाव आरो आरो फारसेथिं जोङो गाननाय जोमनाय दानाय लुनायनि बेलायावबो जोङो मोननो हायो नङा होमबा जोङो बे दानाय लुनायनि बेलायाव जोङो गोदो बर'फोरा गावसोर गाननो थाखाय गोनां जादों। सि जोमफोरखौ गाव गावनि आखाइजोंनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादनि फ्राय बुथुमनानै जोङो खुन्दुं थुननानै बेबायदि सेस दा दानानै लायो आरो जि दानायाव गोनां जानाय माखासे मुवा बेसाद गोबांथार मुवा बेसाद नांगौ जायो नङा होमबा जि दानायाव बैफोर मुवा बिसाद खौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बै बिफां लाइफांनिफ्रायनो बुथुमनानै जगार खालामना लायो। नाथाय बिनि बेलायावबो जोङो दा गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय नङा होमबा? आथिखालाव जोङो दख'नायानो जा गामसायानो जा
औ
जेखिजाया जोंनो गोनां जानाय मुवायानो जाया मानो गाननाय जोमनायनि बेलायाव जों आथिखालाव मिचिनजों दानायखौ जों गानोसै नङा होमबा?
उम उम उम उम
आरो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों सावरायनो हायो गोदो जोङो। ओंखाम ओंखामानो जोंनि गुबै जाग्रा आदारमोन नाथाय आथिखालाव जोङो ओंखामनि अनगायै गोबां बेबायदिनो जोङो माखासे जाग्रा मुवा आरो गोदो जोङो जानायाव जोङो ओंखाम संनाय ओंखाम संनायाव गोनां जानाय माखासे गोबां मुवा बेसादफोर नङा होमबा? बेफोरखौ जोङो आथिखालाव गोबां सोलायनाय मोनबाय। गोदो जोङो थौआव सङोमोन आथिखालाव कुकार गोदो जोङो बनजों सङोमोन। आथिखालाव जोङो गेसजों सङो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
बेफोरबायदिखौ जों मोननो हायो। आरो माइ सौनायनि बेलायाव जों बुंनो हायो। गोदो जों उवाल गाहेनजों जोङो माइखौ सौवोमोन। नाथाय आथिखालाव सावरायनो हायो।
औ औ औ
दा नोंथाङाबो बिनि सायाव सुंद'यै बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ हागोन नोंथां। दायोथ' नों ओ बेनि सायाव गोबांआनो फोरमायना होखाबाय। ओ माने नोंथां औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा जोंहा जानाय लोंनाय बा आबाद मावनाय जि जोम दानायबो ओ गोबां सोलायना फैबाय आरो गोदो गोदायनिफ्राय गोदो नायोब्ला जोङो माने हालेवनाय बा मोसौजोंनो हालेवनाय बेफोरखौ नुयोमोन। औ दानियाथ' औ बे टेक्टर बायदिजों हालेवनाय आरो गोदोनि समाव माइ हानायखौबो जोङो मान सिफोरानो हानायखौ नुयोमोन। दायोथ' मेचिनफोरदो हानाय बेफोरबो फैबाय आरो मेचिन जोंनो गायनो हानायबो जाबाय औ माने मानसिखौनो नाङै बाय दि आरो आबाद मावनायावबो मानसिखौ नाङै बादि जालांबाय औ बेबायदिनो आरो औ गोबां सोलायनायखौ नुयो। औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जानाय लोंनायावबो गोबां सोलायनायखौ नुयो गोदोनि समावथ' माने ओंखाम खौनो बांसिन माने ओ गुबै ओ जाग्रा आदार महरै बाहायोमोन आरो। बेनि अनगायै जोंहा गुबुन औ बेबायदि जाग्रा मुवा बेसाद बाहायामोन ओ दायोथ' गोबां जोङो नुनो मोनसै जेनेखा ओ माने सावमिन मम' बेफोरखौ माने गोबां बाहायनो खौ नुनो मोनो आरो जानाय लोंनाय फोरावबो औ आरो बांसिनानो दा रुटि हर फोरावबो ओ माने ओंखाम जाया बेफोरबायदि गोबां बेमार आजारनि थाखाय रुथिफोरखौबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। ओंखामनि जायगायाव औ औ बेनिफ्राय आरो बेबायदिनो जोंहा नायनो थाङोब्ला जोंहा दानाय लुनाय नोंथाङाबो खौ फोरमायखाबाय दानाय लुनायावबो गोदो जोंहा ओ बर' आइजोफोरा जिहेथु दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखा खामोन। मानि बिसोर गाव बुंनो गावसोरनि गोनां जानाय जि जोम बेफोरखौ दाना लायोमोन आरो। आरो बे दानो फ्राय औ खुन्दुं बेफोरखौबो गावसोरनो खुन्दुं लुनानै एम्फौ फिसिनानै बेबाय दिनो मुगा बा इन्दि सि बेफोरखौ गावसोरनो खुन्दुं लुना लायोमोन। आरो बे खुन्दुंफोरावबो गाब होनो थाखाय बिसोर माने मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिबार बिलाइ फिथाइ बेफोरजों माने गाब माने मा गाब मा गाब होयोब्ला मा गाबा जायो माजों मा फिथाइ होयोब्ला बेखौ मिथिखायोमोन आरो। गोदोनि समाव औ दायोथ' बे गाब होनाय फोराबो मानो मिस्थि जोंनो माबा ओ औ होनाय नुनो मोनसै आरो बेनि गुबै दानायाबो माने गोदो आखायजोंनो माने बर' आइजोफोरा बांसिन ओ मिथिंगानिफ्राय बानायनाय मुवा बेसाद जेनेबा ताट साल गान्दै बेफोरखौ लानानै माने औ बिसोर सोंनानै खुन्दुं थुननानै खुन्दुं थुननानै दायोमोन आरो सोंनायफोरावबो माने ओ गासिबो लोगो नांनानै गामिनि आइजोफोरानो लामा गोलाव फोराव सोंनायखौ नुयोमोन दायोथ' मिसिंफोरावनो एसे जायगायावनो सोंनो हानाय जानानै फैबाय गोबां बिदिब्लाबो औ बेबायदिनो माने मेसिनजों दानायखौ नुनो मोनसै आरो। बेयाव माने जानाय लोंनोबो गोबां सोलायनाय फैदों हारसिं हारसिं हान्था मेला जोंहा जेनेबा गोदो समावथ' फारसे थाबायनानै थाङोमोन बा साइकेलफोरजों थाङोमोन आरो मोसौ गारि मैसो मैसो गारि बेफोर दङमोन आथिखालाथ' गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि मथर गारि बा जाहाज बा एर'प्लेन बेफोरबायदि गोबां दावबायनो हानाय बा हान्थिनो हानाय माने ओंखारबाय आरो जायजों माने खम समनि गेजेरावनो जोङो ओ माने गोबां जायगायाव सहैनो हानाय जाबाय आरो गोदोथ' आरो औ ससे समबाबो माने सानसे गाहाम बेबायदिनो नांगौमोन आरो ओ नाथाय आथिखालावथ' गोबां सानसेयाव गोबां जायगा गिदिंनो हानाय जानानै फैबाय।
औ नंगौ।
औ बेखौ औ। दा माने जौगालु मुगाजों बेफोर माने गोबां सोलाय सोलाय जाबाय आरो सम जों लोगोसे आरो जिहेथु औ दायोथ' बिगियान जुग होनानै बिगियाननि जुग होनानै बुङोब्लाबो गोरोन्थि जाया। माने गासिबो मुवा बे सादफोरखौ ओ माने बिसोर माने दिहुननो हासै माने जानाय। बेफोरखौ औ बेफोरबायदिनो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालाव।
औ औ।
औ औ बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव जा ओ खौरां लालायनाय बेफोरफोरखो माने लाइजामजोंनो लालायनाय जायोमोन। आथिखालावथ' मबाइल फोरजों बा बेफोरखौ माने गोजाननिफ्राय थानानैनो माने खौरां मोनबाय थायो बा आरो ओ भिडिअ कलफोर खालामनानै माने मोखांजों नायलायनो हानाय बेफोर सुबिदाया जाना फैबाय आरो। ओ दानि जौगानाय मुगायाव औ बेबायदिनो जोंहा न' लिरनाय माबाफोरखौबो न' लिरनायफोरखौ सोलायनाय नुनो मोनसै। गोदोथ' हानि न'आव बेफोरखौ मोन हानि न' बांसिनानो माने बर' गामि बा गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदि हानि न' बा औवाजों औवा आरो दंफांनिफ्राय बानायना लुयोमोन नाथाय आथिखालावथ' गोबां माने सिमेन्ट बा बाला फोरजों लुनायखौ नुनो मोनसै आरो न'नि डिजाइनफोरखौ माने ओ बेलेग बेलेग बेलेगनिफ्राय बेलेग जालांबाय थानायखौ नुनो मोनसै आरो। दानि मुगायाव औ। औ बेफोर माने ओ दानि माने जौगालु मुगायाव बेफोरबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो। आरो बेबायदिनो जों गोबां औ।
जोङो बेबायदिनो गोबां जौगालु मुगाजों खारफा खारफा नङा हो नै आथिखाल ग्लबेलाइजेसन मुगाजों जों खारफा खारफा जोंथ' जोंनि दोरोङारि माखासे मुबा बेसाद गोबां गोमालांबाय जोङो ना नङा होमबा? हमना ला जोङो आथिखालाव गोबांनि न'खराव जोङो नांगोल जुंगाल नुनो मोनला।
उम बिसानसालि नुनो मोनला औ।
नु गो-गोबांनि न'खरावनो जोङो गायहेन उवाल नु खालाव बेबायदिनो बानलु बाथोन देग्रा जोङो थफिफोरखौबो मोननो थांना नङा होमबा?
औ औ नंगौ नों
आरो बे हिसानसालियाथ' बुहुद गोमालांबाय। गोबांनि न'खराव गैलाङो बेयो। बेबायदिनो जोङो ग्ल ग्लबेलाइजेसन खारफानानै जोङो गोबां बुस्थु खोमाना लानांगौ जोंनि माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बिदि खोमानना ला सानना लानांगौ जाहैबाय आरो। दा जोङो जोंनि समनि मानसिफ्रा एसे मोनथिबावबाय जेनेबा ए से नुबोबाय एसे मिथिबोबाय नाथाय फैबाय थानाय समनि जि जेनेरेसन बिथांमोना थ' जेबोखौनो मोनथिनाय नंलाखौनो होननानै जों बुंनांगोन न'
औ औ नंगौ नों
दा बैफोरो गोमालांनो हमनाय जि बुस्थुआ गोमालांबाय जोङो आरो जिबुसथुआ गोमालांनो नागिरगासिनो दङ बेखौ हमथानो हानायनि, माबाफोर राहा नोंथाङा बुंनो हागोन
अ राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो माने। बेफोर आगजुफोरखौ माने गोदोनिफ्राय बाहायबोनाय आगजुफोराथ' दा बांसिन। जानाय गैलिया। बा जाखिनि दङ बेफोरखौ माने जों मोजाङै दोननो हायोब्ला मोजां। जाहाथे जोङो। इयुनाव नों इयुन जोलैफोरनो बिदिनो हायो बा प्लेयार जों बेबायदि। खालामनाय जायोमोन होनबा बे आसुनि मुङा बेबायदि आरो बे मोजाङ औ दायोथ' माने। सुग्लायना दोननो हानाय ओ ओफाय जानानै। माने मोजाङै बिखौ ओ मोनसे
औ
औ मोजाङै फरायनानै। जेनेब्ला जोङो गोबां माने एसे एनैखौनो दोनथुमनो हानाय बायदि जागोन आरो आरो ओ दायोथ' बे आगजुफोरखौ बाहायनोबा। नांगोल जों हालेवनायफोरखौ जोङो माने ओ समनि,